नोंथां
औ हेल' नोंथाङा ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय गाहाम हामलायनाय मोनाबिलिनि
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो फ्रि ना
औ नोंथां आं दा आं फ्रि दंथ'यो औ
ओ आङो नोंथांनियाव ओ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय ओ माखासे माने बेखौ मा बुंगोन इन्टारनेटनि जेंना आरो बेफोरखौ माबोरै बाहायनांगौ जोङो बेनि मुलाम्फा बेफोरखौ जोङो सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन दे नों हागोन थारैनो हागोन
होमबा आङो जागायनो नोंथां
औ औ औ
जोंहा ओ आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट नङाब्लानो गासै खामानियानो जाया होननानै साननांगोन एबा बुंनो हागोन मानोना जोङो गासै बिथिङावनो गासै खामानिफोरावनो
लांदां
इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो फरायसालियाव नुजा फरायसालिनिफ्राय लानानै जेरैहाय अफिसनि खामानि एबा मावख'आरि खामानि बेंक नि खामानि गासै बिथिङावनो जोङो आथिखालाव इन्टारनेट गैयाब्लानो माखासे खामानिखौ जाफुंनायखौ नुनो मोना आरोना
औ औ
नाथाय जोंहा बेफोर इन्टारनेटखौ जोङो माखासे गोबां बिथिङावनो इन्टारनेटआ जोंनि सुबुंनि सुबुं माहारिखौ खहा एबा जेंनायाव खोख्लैयो नाथाय माखासेया बेफोरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जौगासार जानोबो हानायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो इन्टारनेट इन्टारनेटखौ जोङो गोसो जायोब्ला मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायनो हायो जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव जों जेन'बा फरायसाफोरनि थाखाय सुबिदा गोनां खालामना होनानै होनाय जाबाय जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माखासे ओ कारेन्ट एबा सोलिबाय थानाय एबा ओ सोलिबाय थानाय जाथायफोरखौ मिथिनो मोनो एबा बिनि सोमोन्दै जेन'बा जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां जेरै बिजाब लिरनायनि बान्था मोननाय मा बिजाबा बेसेबां मायथाइआव दिहुनजादों आरो बे बान्थानि थाखाय सोर लिरगिरिया उम बे बिजाबनि थाखाय सोर लिरगिरिया मा बान्था मोनदों बेफोरबायदिखौ जों मिथिनो हायो आरो गुबुन जायगाफोराव मा जाथाय जादों मा जाथाय जायाखै बेफोरखौ माबोरै जोङो सल्भ खालामनो हायो एबा बेफोरनि राहाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो डिजिटेल इबुक एबा माखासे बिजाबफोरखौ जोङो जेनबा गोरिब गुन्द्रा एबा गोरिब थाखोनि सुबुंफोराहाय एबा मिडियाम थाखोनि सुबुंफोराहाय बायजोबनो हाया रां ओ बाहायनानै बा जोबनो हाया जाय डिजिटेल इबुकनि इबुक बेखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइलावनो नायनानै एबा फरायनानै लानो हायो जाय जोंनि सोलोंसाफोरखौ गोजौबारैनो सुबिदा होदों जेरैहाय जोङो माखासे कर्सफोरखौबो जोङो बेसेन होनानै लानो हाया जेरै ए पि एस सि ए पि ए सि बेै आरो बिनि अनगायैबो गोबां ओ आनजादफोर होनो थाखाय जोङो अनलाइनाव कचिं होनाय जादों। ओ बे कचिंनि गेजेरजों ओ बायदि अफलाइन कचिंखौ लानो हायैयाव बेैफोरबायाददि अनलाइन कचिंखौ खम बेसेनावनो एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो फरायनानै लानो खाबु मोनदों ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय माखासे गिदिर फिसा खामानिफोर जायखौ जोंनो गुसुं समनि गेजेरावनो नांगौ जायो बेफोर खामानि खौबो जोङो मावनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों गोख्रै मावनानै लानो हादों
औ
बेखौनो इन्टारनेटखौनो जोङो बेनि अनगायैबो माखासे ओ सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों एबा जेंनाय नानै लानायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोबा साइबार बुलिं जेरै ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे ओंथि गैयै एबा सोंखारि जाथाव खथाफोर एबा बाथ्राफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों बाहायनायाव माखासे ओ जाथायफोरा जानानै थाङो जेराव बैफोरबायदि सुबुंफोरा गावनि ओ जिउनि माखासे लामाखौ ओ होथिनानै लानाय बायदिखौ नुहुरो आरो जेनबा मोनसे गाज्रि राव बुङोब्ला आजि आथिखालनि मुगायाव बैफोरखौ इन्टारनेटनि थ्रुयै एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ नायबिजिरनानै
औ औ
माखासे दाय फोनांनो हायो जेराव जोङो ओ मिडियानि गेजेरजों एबा माखासे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि राव बुंनाय बुलि खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों बेफोरो जोंनि गेजेराव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव खहा लाबोयो होननानै आं सानो आरो जाय जोंनि जिउखौ जोंनि जिउखौ साक्सेस जानायाव हेंथा होयो एबा जाफुंसारनायाव हेंथा होयो बेनि अनगायैबो जोङो इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा खालामबावनो हायो। जोंहा माखासे वेबसाइटफोर खुलिनानै एबा माखासे एप्सफोर बानायनानै जोङो जोंनि मोजां मोजां एप्स बानायनानै जोङो जिउनि जिउ राहा लामाखौ दानानैबो लानो हानायखौ नुहुरनो मोनो जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावनो बुंनो थांगोन आरो निभ' मोनसे एप ओंखारदोंमोन जेराव जोंनि ओ मोनसे बिजनेस फालांगि महर होननानै बुंनांगोन जेराव ओ गोबां गोदान गोदान जोंनि बर'नि सिनेमाफोरखौ एबा फिल्मफोरखौ बैयाव खम बेसेनावनो जोङो नायनो हानाय जादोंमोन। बेफोरबायदि खालामनानैबो बैफोरो बेफोरबायदि एप दिहुननाय दिहुनगिरिफोरा माखासे रां आरजिनानै गावनि जिउखौ फसंनानै लानो हायो। आरो गोबां दंबावो नोंथां ओ नोंथांनिफ्रायबो नोंथाङा जा हायो आंनो एसे इन्टारनेटनि सोमोन्दै फोरमायना होयोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन मानो होनोब्ला आंहा इन्टारनेटनि सायाव बुंनो एसेबां मानि माने मा होनगोन बेखौ ओ रो-हाजोबाखै। एबा रोंगौथि गैया नोंथाङाबो एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन नामा नोंथां!
औ नोंथां। जे नोंथाङा बुंलांबायदि जिखिनि इन्टारनेटनि बागै इन्टारनेटखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौ माबोरै बाहायोबा मोजां नोंथांनिफ्राय बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै माने थारैनो गोजोन्नाय मोनबाय। नोंथाङा थारैनो सैथो खोथाखौनो बुंदों आंबो बे इन्टारनेट सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायलांनोसै माने इन्टारनेट बुङोब्ला बे जोंनि बुहुमाव बा जोंनि बे मोनसे बे बुहुमाव माने सोलिबाय थानाय बा जोंनो नांथारगौ मानो होनबा मोनसे गोबां मोनसे मोनसे बे मोनसे बुस्थु जाहैबायबा जिराद मानो होनब्ला बे गैयाबा मे दानि जुगाव जेबो सोलिनायानो माने गोरलै नङा आरोना गासै खामानियावनो फारसेनिफ्राय माने इन्टारनेटखौ नांगौ जायो आरोना जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो बेंकफोरानो जा फरायसालियानो जा बहाबा देहा फाहाम सालियानो जा माबा बेफार फालांगि खालामनायानो जा गासै खामानियावनो माने माबाखौ नांजोबगौ आरोना बे इन्टारनेटखौ नांगौ जायो आरोना ओंखायनो जोंनो बे इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायनो रोंबासो मोजां माने मोजाङै बाहायनो रोङाबा माने बियो खहाबो लाबोयो आरो ना। बे इन्टारनेटखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा सिगाङावनो माने बै इन्टारनेटआ माने गोदो गोदाय माने जोंनि मबाइल बे बिदि मबाइल बा लेपटप बा बि पिसि फोराव माने सिगांहाय माने मबाइलफोराव फैयाखैमोन आरो ना माने बयबो सुबुङानो माने बाहायनो हानायसिम फैयाखैमोन गिबियावनो बे इन्टारनेटआ माने बिदिनो पिसि बा कम्पिउटार बा डेक्सटप बिदिनो लेपटपफोरावल' माने फैग्रोदोंमोन आरोहाय माने सिगांनि समाव बिनि सिगांथ' माने इन्टारनेटआनो गै गैयामोना मानो होनब्ला जेब्ला इन्टारनेटआ फैथ'वाखैमोन बे टाइमाव जोंहा मा जायोमोन जेब्ला हमनानै ला मोनसे खौरां लानो गोनां जायोब्ला सासे सुबुङा दाबसे जायगानि सुबुंखौ खौरां लानो जायोब्ला बा दाबसे जायगाया माने गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै मा सासे सुबुङा मा मावबाय दङ माने बिनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला माने बै गुबुन दाब सूजायगायाव जेनबा हमनानै ला मोनसे रायजोआवनो जा मोनसे हादरावनो जा बे बुहुमनि बेसेबां खना खनला जायगायाव माने जुदि नोंथाङा बेफोरनि खौरां लानो गोनां जायोब्ला सोरजोंबा रायज्लायनो गोनां जायोब्ला बे जायगायाव माने मा दावहा सोलिबाय दं मा बेनि बोथोरा माबायदि बेनि थासारिया माबायदि बेफोरखौ मिथिनोबा मा जायोमोन गोदोनि दिनाव नोंथाङा मायने खस्थ'नि गेजेरजों दावबायनानै बा हान्थिनानैसो एसे एनै बा खौरांखौ नोंथाङा मोननो हायोमोन आरोना थेवब्लाबो नोंथाङा बे
औ
गासै बुहुमनि खौरांखौनो मिथिजोबनो हायामोन आरोना फ्राय मिथिजोबनो हायामोन मानो होनब्ला गोदोनि दिनाव इन्टारनेट गैयामोन नालाय जोबोद खस्थ'मोन नाथाय दानि जुगाव बि दि नंलिया आरोना मानो होनब्ला जेब्लानि इन्टारनेटा होदों जोंनि बुहुमाव माने गासै जेनेबा जिखिनि खारि जिखिनि डाटा माने नोंथाङा
उम
गोरलैयैनो मोननो हायो जेरै हमनानै ला नोंथाङा सासे सुबुङा माने गुबुन दाबसे जायगायाव दङ बे सुबुङा मा खालामदों बा बे सुबुंनि मुं बेना माबाया बे मा थासारियाव दङ बेखौ नोंथाङा मा खालामनो हायो मबाइल फननि गेजेरजों बा बिदिनो रेडिअनि गेजेरजों माने फन हरनानै मा खालामनो हायो बिनि थासारिखौ नोंथाङा मिथिनो हायो बा सोंहरनो हायो बा माने नोंथाङा बेजों रायज्लायनो हायो नाथाय गोदो दिनाव बिदि जायामोन आरो नोंथा थिग बेबायदिनो माने दाबसे जायगानि जिखिनि जाथाय जानाय जिखिनि थासारि जिखिनि आबहावा बेखौ नोंथाङा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो बाथि टिभि नि गेजेरजोंनो बा रेडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मोननो हायो आरो ना जेरै हमनानै ला नों थाङा आथिखालावथ' गोबां बिबांनि जेनेबा इन्टारनेटाव माने वेबसाइटआव जेरै बिदिनो इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा इन्सटाग्रामानो जा बिदिनो टुइटार स्नेपसेेट माने गोबां रोखनि एबसफोर वेबसाइटफोर ओंखारबाय नालाय जायनि दारै जोङो माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने मा सोलिबाय थादों बेनि सोमोन्दै बे निउसफ्राव नायनानै इउटुबफोराव नायनानै माने बेखौ माने सेकेण्डनि गेजेरावनो मिनिटनि गेजेरावनो बबे खनायाव मा जादों दावहा जादों ना दैबाना जादों माने मिथिनो हायो आरोना थिग बेबायदिनो माने जोंनि इन्टारनेटआ बे जोंनि बुहुमाव माने सुबुं माहारिनि जिखिनि थांना थानायनि राहा बा जिउ बेखौ माने गोरलैयैनो इजि खालामनानै होदों आरो ना थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनो लानाय लेखा जेरै बिदिनो बेंकफोरावनो जा बिदिनो देहा फाहामसालिफोरावनो जा बेफोराव माने गोबां रोखोमै माने बे इन्टारनेटआ हेफाजाब होयो आरोना गोदोनि दिनाव बेफोर माने बेंकफोराव फैसा जमा दोनथुमनाय मानाय बेफोराव माने गोबां बिबांनि खस्थ' जायोमोन नालाय दानि जुगावथ' अनलाइन डिजिटेल मुगा जाबाय नालाय नोंथाङा बे फैसाखौ माने अनलाइननि दारै एकाउनाव सोनानै लानो हायो आरो ना जाय खौ नोंथाङा माने एकाउन्टाव बेंकआव थाङा लाबासिनो नोंथाङा माने बे फैसाखौ मबाइलनि गेजेरजोंबो ट्रेन्सफार बा सोलाय सोल' खालामनो हायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा दङ माखासे बिदिनो बेफार फालांगियानो बेफार फालांगिनि बेलायावबो नोंथाङा माने बे इन्टारनेटनि सोमोन्दै मोजां मि थिना लानानै बे बेफार फालांगिखौ मावनो हायो जेरै हमनानै ला गोदोनि दिनाव बेफार फालांगि मावनोबाबो नोंथाङा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै माने बिनि खौरांखौ लाग्रोनानैसो बेफार फालांगि खालामनाय जायोमोन नालाय नोंथां नाथाय दानि जुगाव नोंथाङा बेबायदि नंला आरो ना माने इन्टारनेटनि जोहैनो माने नोंथाङा बे जायगायाव बिनि दाव बे दामफोरा माबायदि मुलाम्फाना लस दङ बेफोरखौबो इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथाङा फरायना लानानै माने गोबां हेफाजाब मोनो आरोना थिग बेबायदिनो फरायनानै बि थिङावबो इन्टारनेटआ गोबां बिबांनि जोंखौ हेफाजाब होयो माने गोदोनि दिनाव जेरै इन्टारनेटखौ जोङो बाहायनो मोन रोङामोन नालाय माने जिखिनि जोंनि फोरोंगिरिया फोरोंङोमोन बा जोंनि जायगानि सोमोन्दैल' मिथिनो मोनोमोन आरो ना नाथाय दानि जुग फरायसाफोरा बे माखासे इन्टारनेटनि जोहै माने गुबुन गुबुन माने सोलोंथाइखौबो अनलाइननि दारै लानो हायो आर ना जेरै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरां बा बिदिनो कर्स मां फोरखौ माने गुबुन जायगानि गुबुन हादरनि जिखिनि सोलोंथाइ बेफोरखौबो गोरलैयैनो लानो हायो आरोोना थिग बेबायदिनो जोंनि इंटरनेटदा माने जिखिनि बुहुमनि जिखिनि सुबुं माहारिनि थांना थानाय जिखिनि राहा बेखौ खोब गोरलै खालामना होदों आरोना बेनिखायनो जोङो दा बे बुहुमाव माने बे इन टारनेट बा जोंजों माने बुहुत माने एंगारनो हालायै सोमोनदो दं आरो ना जायनिसो जायनि जोहै जों माने बे बुहुमखौ खौ जोङो माने मोजाङै सं दाननो हादों आरोना बेनिखायनो जोङो बे बुहुमनिफ्रायबो जानगाराव जोंनि बे सेटेलाइटफोरखौबो जोङो माने हरनो हादों आर ना बेफोरो मानिफ बे जोंनि इन्टारनेटनि जोहैसो गासिबो माने गाैबो जाजोबदों आरो ना मानो होनब्ला गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौ जेबो मिथिनो हायामोन बा साननो रोङामोन आरोना बेनिखायनो जोङो इन्टारनेटा बे बुहुमाव जोबोद गोनांथार आरोना दा नोंथां जोंना सम समाबो जाबाय बेनिखायनो जोंथांजों माने बे इन्टारनेसन सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम
औ